हेलौ औ नोंथां
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादो नोंथां औ हेलौ
हेलौ औ
औ हेलौ खोनायाखै
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ नों खोनादों नोंथां
दे ओमबा दिनै एसे खोनादों खोनादों
औ
दे होमबा नोंथां दिनै एसे जोंनि जा आसामनि थाग्रा हारिफोर बिसोर हारिफ्रा माबो रै गावनि जिउखौ खुंलाङो माबोरै मोनो बिसोरो जा जा खामानिखौ मावनानै गावनि जिउ खौ सुंथाना लाखियो बेफोर खामानिनि बागै एसे सावरायदिनि
जागोन नोंथां हानायखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै
औ औ औ जागोन नोंथाङा एसे खोन्थादों जोंनि जा हारि एबा गुबुन हारि माबोरै रां खामायो रां आरजियो बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो
जोंनिया आसामाव रां खामायनो होनना बुङोब्ला नोंथां दा जोंनि बर'फोर खौ आं सिगाङैनो बुंग्रोगोन आरोना
औ
ओ जोंनि बर'फोरा जे जोंनि माने जिउ खुंनाय आरो जोंनि जिउ खुंनाय राहानि थाखाय बा गावनि थांना थानायनि थाखाय ओ ओरैनो बर' हिन्जावफोरखौनो बांसिन बुंनांगोन आरो जिनजाव हिनजावफोरनि फारसेनो आं बांसिन बुंसिगोन दायो
औ
ओ बे हिनजावफोरा रां खामायनो थाखाय बा न'खरखौ सुंथानो थाखाय आरो दा बिसोरो गोबां खा थार खामानिखौनो मावो दा फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिसोरो गाव गावनो न'फोरावहाय माने सि सान आरो हिसानखौ माने गावसोरनो दानानै जि जों जायखो होनोना बेबायदि माने जिफोरखौ गावसोरनो दानानै माने गावनि आखाइजों दानानै थाद बायदिसिना इफोरबायदि जोंथ' मिथिखायो नङा ओमबा
औ
न'वावनो दानानै जोङो माने फानो आरो बेफोरबायदि आरो बाव बेजों लोगोसे जोंना बर' हिनजावफोराथ' दानाय लुनायाव आखा फाखा खामोन नङा ओनबा जेनेबा दानि मुगायावसो सोलायदों नङा होनबा बे गोदोनि दिनावथ' गावसोरनो गाव माने दानानै गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय गाबफोरखौ बुथुमनानै बिफां लाइफां बायदिसिना बेफोरनि रोदा बिलाइ बेफोरजों माने रुनानै बिसोरो गाब होयोमोन आरो इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै दा बेबायदिनो बिसोरो बे जिखौहाय बेबायदिनो फाननानै रां आरजियो लोगोसे बर' हिनजावफोरा न'खरखौ सुंथानो थाखाय आरोबाव मोनसे माने अमा फिसिनाय दाउ बोरमा बेफोरबायदि फिसियो आरो दा बिसोरो दाउफोरखौ गावसोरनो फिसिनानै माने न'खरनि राहानि थाखाय बेफोरखौ फिसिनानै बिसोरो फानो आरोबाव अमाफोरखौथ' मिथिखायो बर'फोरा अमा फिसियो ना दा बर'फोरा अमा फिसिनो थाखाय जोङो बिदि खालामो माने जोंनाथ' अमाफोरनो दानाबो होनांगौ जायो नालाय बिदिनो थास' बायदिसिना इफोरखौ बुथुमनानै बिदिनो रुनानै जों माबा खालामो आरो जेनेबा होयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना औ नोंगौ मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बेफोर बुस्थुखौ मोनो नालाय लोगोसे अमाया गुन्दैबो जायो नालाय जोंथ' जेनेबा माइफोरखौ न'आवनो गायखायो नालाय बर'फ्राथ' बांसिन माने बर'फोरनि गुबै आबाद होनबाथाय जोंना माइआनोखा नालाय दा जोङो माइखौ सौनानै बिनिखौनो माने गुन्दैखौ होयो आरो दा बेबायदि दा बेजों लोगोसे आरोबाव बर'फ्रा मोनसे खामानि मावो बे जौ संनाय बर'फोरनि बे मोनसे हुदा आरो बर'फोरनि बिसोर नेम दंखायोमोन नालाय गोदोनिफ्रायनो जोंनिया आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जुमायफोराथ' माने बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हिसाबै माने लाजानाय बायदि आरो बेयो मोनसे दा बेफोरखौ जुमायफोरखौ संनानै माने खायसे खायसे न'खरफोरा बेफोरजोंबो माने गावनि जिउ थांना थानायनि थाखाय न'खरफोरखौ फोथांनो थाखाय बेफोरखौबो मावनो गोनां जायो आरो दा बेफोरखौनो बिसोर संनानै दा अमाबो ओरैजाय फारसेथिंबो मुलाम्फा जाबाय आरो फारसेथिं बिथिं मोननै दाबल माबा जायो आरो इनकाम जायो आरो जोंनिया ओरैजाय न'खराबो माने अमानि थाखायबो मोजां जाबाय आरो फारसेथिं रांबो एसे मोनबाय बेफोरबायदि आरो आरो फारसेथिं गुबुन हारिखौ बुङोब्ला बिसोरोथ' माने बिजनेसाव बांसिन आरो जोंनि बर'फोरा इसेबां बिजनेसाव बारा रोङामोन दायो से इसे माने आपदेत जाबोबाय आरोना बर'फोरा सिगाङाव बांसिन हौवाफोरा खामला बायदिसिना मावनानै बेफोरबायदिनो दा जोंनिया आरो गुबुन जाथिखौ बुङोबाथाय माने बिसोरना बे बेलेग जाथिफोरा बाहेरनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव बायदिसिना बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामनो फैयो
औ
जोंनियाथ' बांसिनानो आसामाव माने गुबुन जाथिफोरा हाबनानै दङ' नालाय बिसोरो माने जोंनियाव बायदिसिना बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामफैयो जेरै ओ बिदिनो ग'लाफोर होनाय फारसेथिं जि बायदिसिनाफोर फानफैनाय आरो मैगं बायदिसिना फानफैनाय बेफोर माने इफोरबायदि आरो बिसोरो जोंनि आसामाव फैनानै जोंनि जेनेबा लकेल इफोरबायदि मानसिफ्राथ' इसेबां गोरों गैयामोन नालाय जेनेबा जोंनियाथ' इफोरबायदि माबा हानाय गैथ' गैयामोन नालाय बेनिखायनो बिसोरखौ नुनानै दा एसे एसे एसे सोलोंनाय जाबाय आरो जोंनियाबो
दा नोंथाङाबो एसे खोन्थागोन नामा?
औ जुनार फिसिनाय दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय आरो बेफोरनि अनगायैबो गाहाय जोंनिया जाबाय आबाद मावनाय दा बर' बर' हारिफोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो गोबां आबाद मावनानै जानाय हारिखा नङा होमबा आरो जा आस सामनि हा बेफोर मिथिंगायाबो आबादनि थाखाय जोबोद साबजाथावखा बुरलुं बुथुर दैमाया बे आसामनि गेजेरजों बोहैबोनायखाय मा बुङो बिनि जा हाया हासार गोनां बेनि थाखाय आबाद मावनो जोबोद मोजां दा बिदि बुङोब्ला जोंनियाव दा जोंनि जोंनिथिंजाय
औ
मेसें बोथोरानो जा बा दैज्लां बोथोरानो जा माइनि जा आबाद मावनाय बे खौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव जा माइ माइआबो मोजां मुलाम्फा गोनां आबाद जुदि मावनाया मोजाङै जायोब्ला मोजाङै जोथोन लायोब्ला आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां मै गं थाइगंनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि जेरै दा आरो बे ओ मैगं थाइगंनि अनगायैबो जुखाम आबाद मावनाय बेसर सिबिं बायदिसिना गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
उम दा नोंथांनियावसो मोनसे कुइसन सोंनो सानदों आङो नोंथांमोननिथिं माने मा मा आबाद मावो एसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन हागोन जोंनिथिं दायो बुंनो थाङोब्लााथ' गाहाय आबादानो जाबाय माइनि आबाद माइनि आबादखौ दाथ' आरो दैज्लां बोथोरबो नै दायो माइनि आबाद मावगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो जाबाय सिबिं फोनाय बेसर फोनाय
बेफोरथ' जेनेबा ना नोंथां बेफोरोथ' मेसेंनि नङा होमबा दायो जाखिनि माफोर गायनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबाफोर मा मा गायो
औ औ बेनि अनगायैबो जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला जुखाम आबादखौ गाहायै मावनाय नुनो मोनो आरो आथिखालाव
औ
दा जुखामनि आबादा दा बुंनो थाङोब्ला मोनसे प्रफिट गोनां मोनसे आबाद होनाबो बुंजायो जायखौ आरो जोंनि दा जुनार फिसिनाय हिसाबै अमा फिसिनाय हिसाबै दा जुखाम जुखामा अमानि दानानि बा आदारनि थाखाय जोबोद मोजां आरो अमा मोजाङै देरो जायोब्ला बेफोरनि थाखाय जुखाम आबादखो बांसिन मावनाय जायो आरो दा नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो गाहायै
जोंनिथिंथ' दायो नोंथां औ जोंनिथिंबो बेनो नोंसिनिजों जे गायदों बेबायदिनो एख खे आरो जेनेबा जोंथिंबो दा गाहाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया माइ आनो नङा होमबा दा जोंनिया माइखौनो गायनानै आरो गुबैया बेनो बेनिफ्राय दा जोंनिथिंबो नोंथाङा जा दानि बुंलांदोंमोन जोंनिथिंबो बे ए खेयानो जोंनाबो जुखामखौ बांसिन देग्लायनिफ्राय बांसिन नुदो मोनदों आरो जोंनि थिंजाय दा जुखामखौनो बांसिन मावदों जोंनिथिंबो आरोथ' दा मेसें सफैयोबा माने बेसर सबाइ बायदिसि ना सिबिं एफोरखौ माने फोयो आरो जोंथिंबो
दे होमबा नोंथां ओ राय समाबो जाबाय रायलायनाया रालाय नायखौ इयाव दोनथ'नसै नोंथां जों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय साबायखर थाबाय नोंथांसिम